हेल'
औ खोनादोंना
औ खोनादों ना
खोनादोना औ खोनादों खोनादों-खोनादों
जोङो दायो ओ दैबाना जानायनि बागै लायरायनो सानदों
औ-औ रायलाय जायो औ खोनादों
ओ माने जोंनि जायगाफोराव गोबां बिदिनो हाजो खाथिफोरावहाय दैबाना लोमलानाय माइ जायो आरोनि फारसे रायलायनो सानदों नोंथाङा रायलायनो हागोन ना
औ हायो हायो औ
ओ
हायो हायो
दैबाना होनोबाथ ओ दैबाना होनोब्ला जों मिथिगौ उन दै जोंहा बिद दैज्लांनि बोथोर नालाय ओ अखाया बिदिनो ओ-ओ सप्तासे खालाय फायो सप्तानै खालाय फायो दा जों हाजो खाथि जायगा नालाय बिनिखाय दैफोरा बिदि लोमलायो आरो
औ-औ जोंनिथिं
अ सानदों नामा
ओं जोंनिथिंथ' माने जोंनिया एसे प्लेन नालायथ एसबां इदि दैबाना जाया जानाया दंगफ्राव बांद्राय दै जानानै दुब्लियावसो दै जायो आरो
ओ
ओं ओं
जोंनिया माने जोङो बिराद एसे खस्थ मोनो आरो आबाद खालामनायफोराव जों नि हाजोनिफ्राय दै बिदिनो बुलाब बोयो खिथि बादखौ नस्थ खालामलाङो बिनि उनाव आरो जोङो दै लोमजानानैहा रिलिफबो थानो गोनां जायो आरो
औ ओमफाय माने कलेज बा स्कुलफोर थांनायाव प्र-प्रब्लेमफोर जायो नामा नोंसोरथिंजाय स्कुल कलेज थांनायाव
जायो नामा नों
हेलौ
खोनायाखै नामा?
खोनादों ना।
औ खोनागासिनो आं।
हेलौ
खोनागासिनो आं खोनागासिनो।
नोंथांनिया नेटवर्क मोनाखै।
आंनिया नेट दंथ आं खोनागासिनो हेलौ आं खोनागासिनो।
हेलौ
हेलौ आं खोनागासिनो। हेलौ हेलौ